हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
औ हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना आंनि माथोखौ नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
माने नोंथाङा दायो मा खालामदों नोंथां
नै बिजोंनो जिरना दं नोंथां
अ ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा नोंथांमोनानि
ओंखाम जानायाथ' जाबाय नोंथां औ नोंथाङालाय जाखांबाय नामा?
औ नोंथां जाबायमोन आंबो नै
है ओंख्रैया जोंना सबायजों दाउसोमोन नोंथां।
अ गोथावआनो माथो।
ओ नोंस्रालाय नोथां?
जोंनाथ' दालिजों आलुसोमोन नोंथां। माने नोंथांजों औ औ माने नों थांजों आङो कल हरनायनि जाहोना नो जाबाय माने नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन माने नोंथां, नोंथाङा दायो ओरैनो दंब्ला आंजों जेनेबा मोनसे आयदानि सायाव राय
औ औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला नोंथां आइ जोंहा आयदाया जाहैबाय माने जोंहा दामनाय-देनायनि बागैसो एसे सावरायनो होननानै खल खालामदोंमोन एबा नोंथा ङा माबायदि माबायदि दामनाय-देनायफोरखौ दामनो रोङो बेफोरखौ आंजों एसे सावरायनो हागोन गोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
बिब्दिब्ला दे नोंथाङा औ औ दे सावरायना होलाय नोंथां
औ औ ओ दामनायदेनायनि होनदों नामा नोंथाङा?
औ औ दामनाय देनायनि
उम जोंहा दामनाय-देनाय होनोबा जोंनि बे बर' ओनसोलाव गोबां दामनाय-देनाय दं मानो होनोबा खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, हारम'नियाम नङा होमबा नोंथाङाबो एसे नोंथाङाबो एसे मिनथि खागौ जानांगौ
औ मिनथिगौ नोंथां
औ आरो बायदि रोखोमनि दङ' जथा इदिनो बायदिसिना बायदिसिनि दङ'
औ
उम
दायो जेनेब्ला नोंथाङा माबायदि दाम फोरखो दामनानै मोजां मोनो नोंथां?
आं आंनि दामनाय जो दामनायाथ' एसेबां माने मोजां मोननाया दङ' दंनायालाय खाम, जथा, सेरजा, सिफुं मोनब्रै रोखोमनि दं आरोना आं मोजां मोननाय दामनो माने
औ औ औ नंगौ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों नोंथां आंनि माथोखौ
औ खोनादों नोंथां
अ दे होनब्लाय नोंथां
उम आरो दङ' इनो दामनाय-देनाय सेरजा दङ' सेरजाखौबो दामनो रोङो आरो गिथारबो दामनो रोङो
औ औ जोबोद मोजां नोंथां
आरो आं आरो आंखौ दामनाय-देनायावसो मानसिफोरा मोजां मोनो नालाय
ओं ओं
दाब दाब जायगायाव बिदिनो लिंहरो दाबनो थाङो आङो एखमबा बिदिनो एसे एनै खामायो माने थाइसे थाइनै खामायो आरो
ओं जोबोद मोजां औ
आरो सिफुंखौ सिफुंखौबो मिथिखागौ नोंथाङा नङा होमबा
औ औ मिनथियो नोंथां मिनथियो
उम सिफुंखौबो बिराद दामनो मोजां मोनो आं आरो सिफुंखौबो माने स सिफुं दामनायावबो आहा एसे आखा फाखा नालाय एसे लेंंहरो आंखौ दामनो जेराव मेराव इनो फांसन फुनसनफ्राव लिंहरो दाब दाब जायगायाव लिंहरनानै उम मोजां मोनो बिदिनो फैसा होहो फैसा मोनो एसे एनै रां खामायो दामनाय देनायजोंनो
औ औ
आरो ओरै दङ' सेरजा दं सेरजाखौबो एसे दामो दामनायालाय। एसेबां रोंजोबा रोंनायालाय सोरजा दामनोबो। अब्लाबो सोलोङो आरो दामनाय देनायाव। अ। आरो नोंथाङा एसे आंनोबो एसे फोरमायना होदो दामनाय देनायनि बागै।
औ फोरमायनो हागोन नोंथाङा आङो आं बिदिब्ला बुंनोसै दामनाय देनायनि बागै ना?
औ नोंथां फोरमायना होलेय इसे आंनोबो ।
औ जेनेबा। जोंहा जोंनि बर' ओनसोलफोराव एबा जोंनि ओनसोलावहाय। गोबां रोखोमनि दामनाय देनाय दङ' ना नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ।
जेनेब्ला जोंहा हमनानै ला फारसेनिफ्राय जेरै। खाम होन सिफुं होन जथा होन एबा इदिनो बायदि रोखोमनि गिटारफोर द्राम होन बेफोरखौ माने जोंनि ओनसोल फोराव दामनाय देनायखौ जों नुनो मोनो जेब्ला जोंनि जोंहाथ' जोंनि बर' ओनसोलनि हाबा खेराइफोरावथ' जोंहा माने खाम दामनाय सिफुं दामनाय ज था दामनाय बेफोरखौ माने रोंनांगौ जायो एबा बेफोरखौ दामनानैसो जोंनि बे फोरबोफोरखौ फालिनाय जायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो माने अनेक रोखोमनि दामनाय देनाय दंबावो आं मोजां मोननाय। दामनाय देनायफथ' गोबां रोखोमनि दं आं बेनि गेजेराव मोनब्रै मोनबाखौ नोंथांसिम आं फोरमायना होनोसै आं मा माखौ मोजां मोनो मा माखौ दामनो मोजां मोनो । बेखौ आं माने नोंथांनाव इसे फोरमायनानै होनो नोंथां आंथ' गिबियावनो बुंगोन जोंहा गिटारखौ आं दामनो जोबोद मोजां मोनो नोंथां नोंथाङा जे बुंदोंमोन जे औ जेनेबा नोंथाङा बुंदोंमोन नोंथांखौबो सिफुं नोंथाङाथ' गोबां सिफुं दामनो गोरों होन्नानै मोनथिनायखाय जेनोबा गुबुन गुबुन जायगायाव लिंहरो होनदों नोंथांखौना नोंथां। जेनेब्ला आंबो बिदिनो खाम दामनायफोराव अबावबा मोनसे जेनेबा जोंहाथ' गोबां रोखोमनि मेलाफोर जायो नङा होमबथां
औ नंगौ नोंथां।
औ माने बेफोराव आङो खामफोर दामनो आंखौ जेब्ला हांख्रायो अब्ला आङो माने थांनानै मोजां दाननाय जायो आरोना नोंथां
ओ नंगौ नोंथां
आरो माने बेफोरबायाददि गावनि रोंगौथि खौ गुबुनफोरनि सिगाङाव देखायनो मोनबा माने गावनि गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो आरो एबा गोग्गानाय मोनो आरो बिदिनो दामनो देनो रोंबा नों बयजोंबो सिनायजागोन आरो माने जेनेबा नोंखौ अबावबा मोनसे जे मेलाफोर जाबा बा फांसन आरिफोर जाबा माने नोंथांखौ दामनो देनो हांख्राय हरनाय जागोन एबा नोंथांखौ आरो बयबो सिनाय जागोन नोंथाङा माने गाव गावनो गाव गोग्गानाय मोनो आरो ना नोंथां
औ ओ नंगौ नोंथां
औ आरो बिदिल' नङा आंनि मोजां मोननाय। दामनाय- देनाय होनोब्ला
उम।
जेनेब्ला गिटार आरो
आं मोजां मोनबावो बिबदिनो दंबावो गोबां रोखोमनि दामनाय -देनाय
बेफोरखौथ' जों बुंनानै फोजोबनो हाया जोंहा अनेक रोखोमनि दामनाय- देनाय थायो आं सिफुंखौबो रोङा नङा रोङोआनो दामनो जेब्ला आंथ' सिफुंखौ औ जेनेबा आङो। सिफुंखौहाय ओरैनो सम मोनब्ला दामो दामनाया जेनेब्ला जोंहाथ' सिफुंनि देंखो बेजोंनो बिबदिनो सान्दुं गोसा जायोब्ला जोंहा दंफां सायाफोराव थानानै दामोब्ला सिफुंनि देंखोजों बिदिनो बार खोलो -खोलो फैयो। ना नोंथां? नोंथाङाबो दामो नालाय मिथिखागौ जानांगौ।
औ मिथियो नोंथां।
औ दायो बिब्दिनो जोंहा माने दामनो देनो सासे गोरों मानसि जानो हायोब्ला जों बयजोंबो सिनायजागोन। आरो जोंहा माने बिब्दिनो जोंनि बे जिउ खुंनाय रा- राहायाव माने जिउ खुंनाय राहाखौ माने जों दामनाय- देनायनि सायावबो जेनेबा जों थांनानै थानो हायो। मानो होनोब्ला जों दामनाय -देनायनि दारैनो जों जेनोब्ला फैसा एबा रांफोरखौ जों खामायनो हायो ।हमनानै लाा नोंथाङा सिफुं सुनो गोरों होनदों नोंथाङाथ' सिफुं सुनो गोरोंब्ला जुदि दि नोंथांखौ
अबावबा गामिनि एबा बबावबा ओनसोलफोराव हाबा खेरायफोराव लिंहरबाय नोंथाङा अब्ला थांनानै दामनानै देखायनानै मोजां मोनो थिग बेबायदिनो नोंथाङा माने बैफोर जायगानिफ्राय एसे एनै नोंथांनो रां हरो बेफोरखौ नोंथाङा माने रां खामायनो हायो आरो बैफोरबायदि दामनाय- देनायफोरावहाय आरो नोंथां आरो
जोंहाथ' जेनेबा जोंनि ओन ओनसोलनि एबा जोंनि हा जोंनि बर' ओनसोलफोरनि गोबां मानसिफोरानो जेनेबा दामनाय देनो गोरों जायो जोंहा बे फोरजोंनो बयजोंबो सिनाय जानाय सासे सुबुं जानो हायो दायो आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंबावनि नोंथाङा नोंथाङा जेनेब्ला ओ मा होनो बैखौहाय जोंहाथ' गोदो -गोदायनिफ्रायनो मोनसे सोलिबोबाय थानायमोन औवाजों बानायनाय गरखा जों जायखौ बैसागु बोथोराव मोसानायाव जों बाहायो बेखौ नोंथाङा औ माने बेखौ नों नोंथाङा मालाबाफोर दामफेरबाय नामा एबा बानायफेरनो रोङो नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
हायो नोंथां औ औ।
औ औ दे दे दे फोरमायलाय नोंथां।
नोंथाङा गरखा होनदों नामा?
औ नंगौ नोंथां औ गरखा
जोंहा बेखौ गरखाखौ बानायनाय जायो औवानिफ्राय बानायनाय जायो।
औ - औ।
आरो जोंहा गरखाखौ खाम, सिफुं, जथा सेरजाजों लोगोआव लाफानाय जायो। जे जोंनि जेनेबा मा होनो बेखौ दामनाय देनायफ्राव लोगोआव लाफ हरनाय जायो आरो बे गरखाखौ जोंहा बानायो औवानिफ्राय बानायो आरो नोंथाङाबो एसे मिथिखागौ जानो हागौ।
औ - औ मिथियो नोंथां औ -औ मिथियो नोंथां औ। माने आङो नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथांनिफ्रायबो आङो गोबां मिथि जेरै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय हेल' नोंथां। आरो औ माने आंनिफ्रायबो नो नोंथाङा गोबां बाथ्राफोर नोंथां मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिबाय जानांगौ नोंथां।
औ मिथिबाय नोंथांं नोंथांजों रायजलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदां औ।
औ माने जोंहा दाथ' समाबो जाबाय नोंथां उनफोराव सम सम मोनोब्ला जों बिदिनो सावरायफिननोसै। जेनेबब्ला फनखौ एसेयावनो दोन्थ'सै नामा नोंथां औ। दे होमबा ना नोंथां।
औ दे।